हेल' खोनादोंना नोंथाङा?
खोनादों।
ओं दायो नोंथाङा ओ फ्रियैनो दङ ना?
औ आङो फ्रि यैनो दङ।
औ बिदिब्ला नोंथांजों ओ बर'फोरनि गेजेरावहाय हिन्जाव माहारिनि मावनो गोनां हाबाफोरनि सायाव सावरायनो हागोन ना?
सावरायनो हागोन।
औ ओ न'खर सलायनायावहाय आइजोफोरनि बिफावा‌ जोबोर दङ आरो। दा
औ दा ओ
ओह।
दे बुं‌ बुं
औ बे आइजोफोरा गोबां राहाजोंहाय न'खरखौ मोजां लामाथिं लांनो हायो आरो। दा बेनि सोमोनदै नों‌ थाङा इसे बुंगोन ना।
औ दा बुन'खर दानाय एबा जोंङो हारि फोसाबनाय समाज दानाय न'खर दानाय दा बेयाव गुबै बुंनो थाङोबा जोंङो आइजोफोरा गिदिर मोनसे बिफाव दङ। दा नख खरस सालायनायावबो जोंङो गुदि थांनोसै ओ गुदि बाथ्रा बुङोंब्ला जों न'खरनि बाथ्राखौ बुंनांगोन। ओ न'खर बेंनाय। ओ न'खरनि गथ' गथाइ सामलायनाय न'खर बेंनाय दा बेफोर गासै खामानिखौनो सासे आइजोआ। दैदेनेनांगौ जायो आरो आइजोआ बेखिनि बिबानखौ लानायाबो गोनांथार। जेहुतु जोंङो सासे हौवा मानसिया जोंङो फैसा खामायनो थाखाय जोंङो बाहेरायाव थाङो। दा ओ खायस खायसे बायहेराव थांनो गोनां जायो बा गुबुन जायगायाव खामानि मावनो थांनो गोनां जायो आरो खायसे साख्रिनि थाखाय ओ सानसे सम दसे समबाबो जोंङो न'खरखौ गारनानै थांनो गोनां जायो दा बे बेलायाव ओ गास मा होनो जोंनि फ्राय बाहागो गोबां हिनजावफोरानो न'खराव थानानै न'खरखौ नायनो गोनां दा आरो खायसे ओरैबायदि न'खर दोङो ओ जायफोरनि न'खरा ओ रांखान्थियाव इसे गोग्लैसोनाय। दा बेबायदि न'खराव ओ हिनजावाबो मोनसे ओ राहा नागिरना लानानै न'खरखो दैदेनलांनो हायो। रांखान्थियाव हौवाखो जोंङो हेफाजाब खालामनो हायो दा आंनि बेलायाव बुंगोन दा जोंङो सासे हिनजाव मानसिया जोंङो दाउ अमा फिसिनानै न'आवनो थानानै जोंङो गुबुन जायगायाव खामानि मावो मावनो थांस्लायस्लाय जोंङो न'आवनो थानानै ओ दाउ फिनानै अमा फिनानै बोरमा फिनानै जोंङो न'खर खुंनायाव जोंङो रांखान्थियारि मदद खालामनो हायो। दा बे बेलायाव जोंङो आरो। दानि जुगाव ओ जोंङो लाजिनायखौ गारनो हायोब्ला हिनजावफोराबो जों हाथाय बाजाराव मैगं फाननानै थाइगं मैगं थाइगं फाननानै दख'ना बेपार होनानै जायखि जाया जोंङो फालांगि होनानै। ओ रां खामायनानै जोंङो न'खरखो जोंङो सलायनो हायो बा गावनि गथ' गथायनि नांगौ जानाय खरसखो जोंङो फालांगि खालामनानै जोंङो ओ हिनजावफोराबो न'खर बें न'खर सालायनायाव जोंङो इसे बिबाङनि जोंङो हेफाजाब खालामनो हायो। आं बेखिनिख नुहुरो आरो। दा जुदि जोंङो बेफोर खामानिख मावोब्ला हिनजावफोरा खायसे जोंङो लाजिनायखो गारनांगोन।
औ।
जोंङो लाजिनायखो गारोब्ला ओ जोंङो बेफोर खामानिखो मावनो हायो दा बेफोर जाबाय हिनजावफोरनि मावनांगो खामानिखा न'खर बेंनायाबो मोनसे हिनजावफोरनि मावनांगौ खामानि न'खर सामलायनाया हिनजावफोरनि दायत' नङा होमबा। दा बे दायतखौ जुदि हिनजावफोरा गो नि फालियोबा अब्ला गंसे नखरा मोजां जायो जेब्ला गंसे नखरा मोजां जागोन अब्ला मोनसे गामिया मोजां जागोन मोनसे गामिया मोजां जायोब्ला समाजा मोजां जागोन समाजा मोजां जायोबा ओनसोला मोजां जागोन ओनसोला जौगायोबा मोनसे हारिया जौगायो। दा गुबै बुंनो थाङोबा न'खर जौगानाय हारि जौगानायाव मेन गुबैयै हिनजावफोराबो मोनसे बिहोमा थानांगौ।
औ।
दा बे बेलायाव नोंथाङा हिनजावफोरनि सायाव माबाफोर आरो बेलेग गुबुन राहाफोर नागिरनानै बिहोमा गुबुन राहाफोर नुबावो नामा।
औ नोंथाङा सैथो खोथाखौनो बुंदों ओ न'खर सालायलायनायनि गोबां राहा लानानै आइजोफोरा मदद होनो हायो थिग बेबायदिनो नोंथां बुंनायनि अनगायैबो आइजोफोरा गुबुन गुबुन आयदायावबो बाहागो लानो नांगौ आरो। ओ जेरैहाय आइजोफोरा नआव थानायनि अनगायैबो जेनेबा न'आवल' खामाय खालामनायनि अनगायैबो ओ माखासे सरखारि साख्रिफोर एबा प्राइभेट जब। फोर बेहायो बिसोरो ओ जेनेबा खाबु लानो नाजानो नांगौ। बेबोथ' मोनसे समाज बा हारि जौगानायनि मोनसे गोनांथार बिहोमा होनाय होननानै जोङो साननो हायो।
आत्सा।
बेजों लोगोसे जोङो आइजो माहारिया दिडफेन्सआवबो थांनो हायो जेरावहाय जोङो हादोरनि हादोरस सानि रैखाथिनि थाखाय औ औ बेवहायो बाहागो लाहैनो हायो आरो। अब्लाना ओ मोनसे हारिनि बा मोनसे समाजनि आइजोआनो बेफोरबायदि गिदिर गिदिर खामानिखौ मावनो हादों बेबायदि होननानै जोङो
मोनसे जौ दुग्गानाय औ मोनसे गोग्गानाय लाबोना हायो आरो।
औ ओ दायो बेफोरबायदि खालामनो नायाव आइजोफोरा हारसिङै हाया बेनो नांगोन न'खरनि आरो जुदि बेयो हाबा जानायब्ला फिसायनि पारमिसननि गोनांथि आरो। खायसे ओरैबायदि न'खर थायो जेरावनोखि ओ हिन्जावफोरखौहाय गोसो बायदियै ओंखारहोनो नागिरा आरोना ओ अब्ला बेफोराव आइजोफोरनि साननाय हनाया जा फुङा जेरैबायदि नोंथाङा दहायो बुंलांदोंमोन। फालांगि खालामनानै आइजोफोरा न'खरखौ गोख्रोङै सामलायनो हा हायो नाथाय जुदि न'खरनि मानसिया बेखौ फालांगि खालामनो सुबिदा खालामनानै होआब्ला थांनोनो होआब्ला बै आइजोआ गाव हारसिं सानोब्लाबो बेखौ बियो मावफुंनो हानाय नङा आरो बेनिखायनो न'खरनि ओ सापर्टआबो जोबोर गोनांथि दङ होननानै आं सानो आरो। खोनादोंना? हेलौ। हेलौ।